हेल' नोंथां हेल' नोंथां
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां
हेल'
खोनादोंंना नोंथाङा
औ एसे लासै खोनाफैदों नोंथां
अ आ नेटनि प्रब्लेम जानो हानाय नोंथां
एसे लासैथार खोनादों
खोनादों ना नोंथां नोंना औ नो थां नेटनि प्रब्लेम जानो हानाय बेनि थाखाय एसे उसुबिदा जादों खोनादों ना नोंथां
खोनानाया खोनादों थेवबो साउन्डखौ एसे खमथार खोनादों आरो
औ नोंथां दा आं नोंथांजों नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन
औ नंगौ
खानना आंनो
औ हागोन नोंथां बुंलाय औ हागोन नोंथां बुंलाय
औ जोङो बर'फोरनि दानाय लु दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
दा गिबियावनो नोंथाङा जोंनि बर'नि दानाय लुनाय होनोब्ला बेनि बागै जास फोरमायनानै होयोब्ला आं हामगौ सानोमोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां हागोन जोंनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' माहारिफोरा दानाय दानानै लुनानै लुनानैनो जोङो बायदि खसाब गानबोदों जोमबोदों नङा होमबा
नंगौ थारैनो नोंथां
औ औ थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय लेखा जोङो दासिमबो बेबाय बायदिनो दायै लुयै गानो आरो लोगोसे जोङो दानानै बेफार फालांगि बो खालामनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो नोंथां
औ नंगौ थिग बेबायदिनो गिबियाव जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोना खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो लाथा एम्फौ लानानै दिहुनग्रोनानै नै दाजेननायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो
औ नोंथां थारैनो
औ बे लाथा एम्फौखौ फिसिनानैहाय बेनो बे इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै बेखौ फेदेरो लाथा एम्फौखौ आरो बे फेदेरखां नायनि उनाव फिथोब महराव जायो नालाय बे फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं लुनानै खुन्दुंखौ दुहनबैनानै जि दायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि दानाय लुनाय आव आरो बायदि गाबनि जोंनो रंफोर नांगो नङा होमबा गाननाय जोमनाय फोराव जोङो बे रं बा कालारफोरखौ बिफां लाइफांनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोन नाय बायदिसिना बिलाइ बिबार बेफोरबायदिखौ देग्लिनानैनो जोङो बायदि बायदि रं बा गाब होनानै दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ नोंथाङा बे दानाय लुनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा आइजें आयला बेफोरनि सोमोन्दै मिथियोबा एसे फोरमायनो नाहोदो
औ नोंथां नंगौ थारैनो जोबोर मोजां सोंथि नङा होमबा नोंथां जोंना गिबि गिबियावनो ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो नांगौ जानाय ज दानाय लुनायनि आइजें मुवाफोर बेसादफोर बेफोरबायदिखौ सोंदों जोबोर मोजां सोंथि नङा होमब्ला नोंथां
औ
दा जोङो गिबियावनो नांग्रोगौ होननानै मिथियोब्ला जोङो हिसाननि जे हिसान सि दानायखौ जों बनायनो थाखाय जोंनो खुन्था खुन्थाखौ जोङो औवानि गोदो गोदायहाय औवानि बनायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ दंफांनि बनायनानै लानाय नुदों बै समावहाय जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला दंफां बनायनानै दायोमोन बेनि उनावहाय बेखौ जोंनो माखु नांगौ जायखौ जोङो खुन्दुंखौ दानाय सम खुन्दुंखौ जेब्ला जोङो जे सोंनानै लानाय खुन्दुंखौ सोसन सोसन होनो थाखाय बा बेखौ दानो थाखाय जों माखु नांगौ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
माखु नांगौ मा जोंनो मासारस बायदि बायदि ना मुवा नांगौ जायो गोबांखौ मिथिया नाथाय नुबोला सिनो हायो नङा होमबा नोंथां नाथाय मुंफोरखौ होननो हाया माने मानो होनोब्ला बेखौ थारैनो जोंनि बर' समाज होनोब्ला हौवाफोरा बांसिनखौ दानाय नुनो मोना नाथाय थाय गुबुन सिफोरखौहाय जोंनि जे बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि अनगायै गुबुन सि फोरखौ जों हौवा माहारिखौ दानाय नुनो मोनदों जेरै जोंनि ओ हि दानाय फेक्टरि बायदिफोराव जोङो हौवाफोर हिन्जावफोर दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायै खनसे गामसा दागोन आं हमनानै लाबाय गामसा दानो थाखाय जोंनो जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो गोथां कालारनि गामसा गाननो नङा होमा नोंथां बे गोथां कालारनि गामसाखौहाय जोङो आ गामसाखौहाय दानो थाखाय खुन्दुं जोंनो नांगौ जानाय बे खुन्दुंखौ जोङो बाजार नांगौ निफ्राय लानानै फैनानै जोङो सोंनायखौ नुनो मोनो सिथ्लायाव नङा होमबा नोंथ जखा लानानै बेनि उनावहाय बे सोंनायनि आगोल माइरंजों रुनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो जे बे खुनदुंया जयै बायदि नङा होमबा नोंथां मोजां जानाय बायदि बेनि उनावहाय बेखौ जोङो फोराननायखौ नुनो मोनो फोराननायनि उनावहाय बेखौ जोङो सोङो सोंनायनि उनावहाय बेखौ हिसानावहाय हेबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय एमना लाखांनायनि उनाव दायो। जे दानायाव जोङो गुबुन गुबुन जोंनो जेरै ओ गुफुर कालारनि एसे होदलायो बा सोरबा गोमो होदलायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन कालारनि होदलायो गामसायावहाय बेनिफ्राय बेखौ जोङो जोंनो गाननो थाखायबो नांगौ आरो जोंङो बेखौ बाजारफोराव बा जोङो गलाफोराव फाननो थाखाय ओ जोङो दिहुनो खायसेया दायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ मानो होनोब्ला बेबो जोंनि थांना थानायनि ओ जि थांना थानायनि जिउआव मोनसे राहा हिसाबै जोङो मोनो आरो नोङा होमबा नोंथां बेखौबो जोङो मोनसे राहा होननानै साननानै लानो हायो। थिग बेबायदिनो गोदो गोदायहाय हिसान होननानै बुङोब्ला जोंनि न'फोरावहाय एबा गामि ओनसोलफोराव गंसे गंनैल' थानायखौ जों नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला जोंनो गाननो थाखायल' नांगौ जानाय थाखायल' जों बेखौ बाहायोमोन नाथाय जोंनो सब समायावनो नांगौ नाथाय जोङो बेखौ हिसानखौ जोङो गंसे गंनैल' लायोमोन नाथाय आथिखालाव गंसे न'खरावनो जों दिनै नुनो मोनसै दसखान बिसखान नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला बेनि प्रफिटखौ दिनैसो बुजि मोन- बाय जे बिनि मुलाम्फाखौ जे हिसान हिसान खालामनानै जुदि बेनि हिफोरखौ जोङो फानहरो नखर आथिखालनि सुबुंफोरा बेखौ गनायनानै लायो बा मावफुङो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनो गोबां सि दानायाव नांगौ जायो जेरै आथिखालाव जोङो सि जाय जोङो आर'नाइ जोंनि हौवाफोरनि आर'नाइ बे आर'नाइखौहाय जोङो हाजोनिफ्राय बे हाजो आगरखौ दैखांनानै होनाय जायो। आरो दंबावो जोंहा दख'नाफोराव फास्राफोराव फारौ मेगन थाइगिर बिबार बेसर बि- बार बे बेफोरबायदि गोबां गोबां आगरफोरखौ सेबखांनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां एसे लासै खोनानो मोननाय जादों नोंथां
औ नोंथां ए दोनै फामेखौ जोङो नुनो मोन्दों सेबखांना लानायखौ नङा होमबा नोंथां
औ
बेनि उनाव जोङो नुबावो जोंनि गामि ओनसोलावहाय जोङो जोंनि हिन्जाव हारिफ्रा ज' ज' जा जाइ जि दानायखौ नाथाय बिथांमोना जे फाननो थाखाय दाया जे बिथांमोना जे बैसागो मोनसे बोसोर गोदान एसामिसनि बेयाव जोङो बांसिनानो जोङो जोंनि बाहेरनि देखौ जोङो गाननानै सिखौ गाननानैहाय जोङो रंजा बाजा बे खौ जों फालियो नाथाय बे फालिनायनि समनि थाखायल' जोङो जों गामिनि आइजोफोरा ज' ज' जा जाय हिसान दानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जों फालांगिफोराव जोंनि सुबुं जिउआव थांना थानो थाखाय बेखौ खौ जोङो दिहुननायखौ गोबांखौनो नुनो मोना गामियारि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां दा जोङो सि होननानै बुङोब्ला बेथ' जोबोर गोनांथि नङा होमबा नोंथां जोंनो हिनजाव माहारि जों बर' बर' हिसाबै हिनजाव माहारिफोरनो जोंनो लांगा दखना अग्रं दखना नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थारैनो बुजिखायो आरो हौवा मानसिफोराबो गावसोरनि खसाबफोरखौ मिथिखायो जेरै जोंनो नांगौ जायो गामसा आर'नाइ बायदि नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो हौवा मानसिफोरा बुजियो बा हिनजाव मानसिफोरा दख' नखौम बुजियो थिग बेबायदिनो जों बेखौबो गावनो नांगौ जानायखौ जोङो न'आवनो इसानावहाय दानानै बेखौ बे खुन्दुंखौ जोङो लानाफैनानै दानो हानाय दानो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंलांनाय जे इन्दि खुन्दुंजों बनायनाय जे फास्रा बायदि बा गस्ला बेफोरबायदि गोबां बनायनाय गोदो गोदायहाय जोङो बेखौ बांसिन गामियारि ओनसोलफोराव नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला गोदो गोदायहाय जोंनि आबै आबौ मोनाहाय बेखौ जोङो लाथा एम्फौ जायखौ जों एम्फौनिफ्राय मोनो बे खुन्दुंखौहाय बे एम्फौखौ जो ङो फ्रायैनो न'खरफ्रोमबो लानानै बेनिफ्राय जोङो बे एम्फौखौहाय फिसिनानै बेनाव बिलाइफोर गोबां रोखोमनि जाहोनानै बेखौ फेदेरनानै बेखौ जोङो फिथोब थोबहोयो थोबहोनायनि उनावहाय जों बेनिफ्राय जे फिथोब फिथोबनि फाय जोङो बे खुन्दुंखौ बरायनाय जायो जायखौ जोङो इन्दि सि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नों थां आरो गोबां दं जोंना एम्फौ बायदि लाथा एम्फौ बायदि जाय जोङो आमलावि होननानै बुङो आमलाव उन्दैनो लाथा एम्फौदो एसे ए खे नाथाय गुबुन गुबुन मुं होनाय जादों बेखौ जोङो जोङो बेखौ दंफांआव हेंगारनानै होनाय जायो बे दंफांनि बिलाइफोरखौ जा नानै बे एम्फौआाहाय जेरै जेब्ला गरयावहाय फैगोन अब्ला बे एम्फौखौ हमनानै जोङो लाथा बायदि फिथोब थोबहोनाय जायो जायखौ जोङो हि दिहुनो बेनि उनावहाय गोबां दं जोंना हि जेरै जोङो माथानि सि मोनो पलेस्टार मोनो बेबायदिनो गोबां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ थारैनो
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नंथां थारैनो दा नोंथांजों सावरायलायनो मोननानै बा नोंथांनिफ्राय आ गोदान गोदान सोदोब मो मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरफिननाय थाबाय गोजोनथोंसै
गोजोन्थों